हेलौ
औ हेलौ नोंथां आंनि रायलायनायखौ खोनादोंना औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों दे आंबो
औ नोंथाङा दा मा मावगासिनो?
आं बिदिनो ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दं नोंथाङालाय?
आंबो बिदिनो उन्दुग्लांनानै दंथ'यो नोंथां बिसनायाव
अ अ अ
आङो नोंथांजों माबा मोनसे खोथा सावरायनो होननानैसो हरनाय जादोंमोन नोंथां
औ नोंथां औ नोंथां सावरायजागोन दे
औ दाथ' गरम बोथोर ना नोंथां
औ औ
आङो माने नोंथाङा दा गोलोम बोथोरावहाय अबे अबे जायगायाव थांखो मा मा खालामखो होननानैसो सोंनो फन हरनाय जादों आरो नोंथां दा नोंथाङा आंनो खि थानो हागोन नामा मा मा जायगायाव बेरायहैखो नोंथाङा?
आंथ' दा ओ जोंना आनजादाबो जोबाखै नालाय आं एसेबां जायगायाव बेरायहैथ'वाखै खाथि खालायावनो एसे ओ बे पार्क गारि बेफोराव थांनाय जाद दों आरो
औ नोंथां
ओ नोंथाङालाय अबाव अबाव बेरायखो दा
आंबो बे खाथि खालायावनो बेरायनाय जादों आरो नोंथां। ओमफ्राय आङो दा खालि सिक्किम होननाय जायगायाव दावबायहैदोंमोन आरो मानो होनबा जोंनाबो आनजाद दंमोन नोंथां नाथाय जोंना आनजादा केनसेल जानानै उनाव फासयफिननायखाय जोङो ओ जयै लोगोफोर गोजा माने थौ बाहायनो दावबायहैनोसै आनजादाबो जोंना गैथलिया होननानै जोङो दावबायहैनाय जादों आरो नों
औ बिदिब्ला नोंथाङा बेयाव बेरायनानै मा मा नुखो बा मा मा जाख फाय बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा? औ
जोङो गिबियावनो बेहाय थांनोथ ओरैनो थांनो हाया नङा होमबा नोंथां
अ औ नोंथां औ
जोङोद बिनि थाखायनो जोङो बिसोरनि हरै थाग्रा मानसि जोङो माने बिसोरखौ ट्रेभेल एजेन्सि होनना बुंनाय जायो आरो नोंथां जोङो गिबियावनो बिस बिसोरजों रायज्लायनानै जोङो बुक खालायना लाग्रोबाय माने बिसोर खौ जोङो हमोब्लाथाय माने बिसोरनो जोंखौ दावबायनायावहाय बिसोरनो जोंखौ मदद खालामो आरो ना माने औ जोङो गिबियावनो बिसोरखौ रायजलायहरना लाग्रोबाय रायज्लायहरनायनि उनाव जोंबो आरो थियारि जानानैै जोङो ट्रेन टिकेट ट्रेनजोंसो थांनाय जादोंमोन नालाय नों थां ट्रेननि टिकेटखौ जोङो दाननानै लाग्रोबाय बेनि उनावहाय जेब्ला स सम जायो जोंङो ट्रेनाव गाखोबाय गासि बो लोगोफोर नि उनाव जोंङो थांबाय जेब्ला सहैयो अब्ला जोंथ' बेहाय स्टेसननिफाय ओं खारनाय लोगो लोगोनो माने बिसोर जोंखौ लांहैनो था खाय थियारि जाना थाखायो आरो नों थां थ' बिसोरो जोंखौ लां फैबाय वेस्ट बेंगलनि फ्राय माने जोंङो गेंथक टाउनाव थाहैगोन नालाय नों थां ओमफायथ' बिसोरो जोंङो जों खौ लांफैबाय आरो गारियाव। जोंङो गाखोबाय बि सिनि गारियाव जोंनो खमैबो बेहाय ब्रै बा ब्रै आरो बा घन्टा नांगौ आरो
औ आरो औ आरो नोंथांमोना बेयाव साबेसे थांदोंमोन? बेखौ फोरमायना होनो हागोन नाम
औ औ नोंथां जोंङो बेहाय जिनै जन थांदोंमोन नोंथां। थ' बिनि थाखायनो बिस सिना माने लामानि बिदि बिसिनि मा होनो रुल्सफोरा माने बिराद गोब्राब आरो नोंथां थ' बिनि था खायनो गंसे गारियाव जोंङो स्नि जनल' जिरायनो हायो नोंथां। थ' बेनि थाखायनो जोंङो मोननै गारि लानाय जादों आरो गारि गिदिरखौ गारि फिसायावथ' आरो साबाल' जिरायनो मोनो।
अ अ।
जोङो बिदिनो गंनै गारि लानाय लानायाव जोङो द'जोन द'जोन जिरायबाय आरो नोंथां। गंनै गारियाव त' जोङो जोङो दावबाय लांबाय गें फारसे गिबियावनो जोङो जोङो बेहाय सहैनाय जादोंबा जोङो बा एबा द' रिंगायाव सहैदों आरो जोङो। बेलासिनि गेंटक सिम। बेयो आरो लामायाबो जोबोद माने हाजो हाला आरो नों थां सिदा नङा जोंनि जेरै जायो बिदि नङा ओंखायनो गोबाव लायो सैहैनो। दा जोङो गिबियावनो गेंटक टाउननि हटेलाव थाहैबाय मोनसे।
औ औ नोंथां।
हाय जोङो बिनि उनावहाय ओ दुगैस्रां लोबस्रां माने जोङो खाथियावनो मोनसे बास बाजार दंमोन नालाय।
औ औ।
जोङो बाजारावहाय बेरायहैनाय जाबाय आरो जयै
औ औ।
बेरायबाय नुबाय माने बेहाय जोंल' नङामोन आरो बेहाय गोबां गुबुन गुबुन हादोर नि मानसि फोरबो दङ माने जोङो खोनानाय बायदियावथ' जायगाखौ माने बेरायग्रा जायगा होननानैसो मिथिनाय जाखायो सिक्किमखौथ' जोङो गिबियावनो बाजाराव थांनानै बिसोरनि गाननाय जोमनाय बिसि नि जायगानि जोङो। बिसिनावहाय मोनसे सुमबुक मोनो नों थां।
औ नोंथां।
सम्बुकखौ जोङो बायनानै लाबोबाय आरो साजायनो होननानै।
औ। आरो नोंथाङा बिसोरनि बे बाज बाजाराव जेनेबा बेरायहैनानै जोंनि बेयाव नुफेरै बेयाव मा बुस्थु जेनेबा बेसाद नुखो नोंथाङा जोंनि बेयाव मोनि बा जोंनि बेयाव गैयि आ अना।
औ नोंथां। बुंनो थाङोबा बिसोरनि जानाय लोंनायानो माने जोबोद आलादा आरो ना नों थां बुंनो थाङोबा जि जोमाथ थ' बयनाबो एक एखेयानो जायो नङा होमबा नोंथां? थ जोङो आङो जानायखौ खिथानि नोंथांनो। माने बिसिना जानाया बांसिनानो एसे गोथां जायो आरो नोंथां माने भयेल ताइफनि जायो मा मा मैगं होनो आंबो मोन थिया नाथाय बेखौ आङो एसे आलादा मोनदों आरो जोंनि जायगानिफ्राय नोंथां। औ। बिसिनाव आरो जोङो बुंनो थाङोबा बिसिनाव बांसिन गलायावनो जोङो नुनो मोनगोन। मोनसे मुला मुलानि चातनि आरो बेहाय बिसोर जेरै गाइखेर दाखा बा गाइख खेरनि पनिर बायदिखौ हो फायो मानि बिसोर बियो बिसिनि जाग्रानि अ आसलि आइटेम आरोना नोंथां।
औ औ बिसोरनि हादरनि आरो ना औ औ औ औ। आरो नोंथांमोना बेयाव सानबैसे थानाय?
ओ नोंथां जोङो बेहाय बा दिन थादों नोंथां। माने जोङो बे जायगायावल' थायाखै माने जोङो गिबियावनो स से दिननि थाखायल' बेहाय थानाय जादों आरो गेंटक टाउनावनो नोंथां जोङो बिनि उनावहाय मोनायावहाय जोङो जोंनि उदैखौथ' जोङो सुफुंनो थाखाय माबा मोनसे जानांगोन ना नोंथां थ' जोङो बिसिनि खाम बा ओंख्रिखौ ट्राइ जानाय नायबाय आरो नोंथां।
औ नोंथां।
आरो ओंख्रिखौ जाबाय बेनि उनावहाय जोङो हटेल फारसे गिदिंबोफिनबाय नोंथां मोनाबायबो नालाय जोंहा अखानायैनो माने जोङो लाथुं फारसे लाथुं होननाय जायगायाव थां थांनांगौ आरो नोंथां। जोङो थ' अखानायै जोङो लाथुम लाथुम होननाय जायगायाव थांबाय नोंथां। जोङो गेंटंनिफ्राय लासिमसिम जयनोबो जोंहा गु घन्टा सम नांखागौ आरो नोंथां। माने जोङो फुङावनो थाब ओंखारनानै थाबनो थांनांगौ आरो बे जायगायाव नोंथां। औ जोङो सानसे लाखायोथ' बेयाव थांनायावनो। जोङो थांबाय थांनानै जोङो बेहायबो मोनानि द' बा बा रिंगायाव सहैबाय आरो जोङो नों थां बे जायगायाव
अ।
थांनानै जोङो आरो बेहायबो बिदिनो जेरै गेंटकआव बेरायदोंमोन। बिदिनो जोङो खाथियाव बेरायहैबाय। नाथाय बेहाय जेबो बेरायग्रा बा बाजार जेबो गैयामोन आरो नों थां माने जाग्रा गला दंमोन जोङो बेहाय एसे नि मिथाइबा जिनिसफोर जाहैग्रोबाय आरो। जानायनि उनावथ' मोनाखाबायानो नोंथां त' जोंहा आरो अखानायै जोङो बेरायनो थांबाय आरो नोंथां जोङो बरफ इनि जायगायाव बेरायनो थांबाय। जायखौ होनो जिर' पयन्ट होनो आरो नों
औ औ
बेहाय जोङो बेरायनो थांबाय जोङो बेहाय नुबाय गोबां मानसिफोर दंखायोमोन। सिगांनिफ्रायनो आरो नाथाय जों जेब्ला था थांदोंमोन अब्ला बरफ बआबो खममोन आरो नोंथां बांद्राय बुरजा गैयामोन माने बेहाय बरफ गोलैयाखैमोन। सान्दुंबो दुंदोमोन फाय जायगाखौ नुनानै जोबोर मोजां मोनबाय। नाथाय बेहाय ओरैनो थांनो होमबानो थांनो हाया नोंथां मा बेहाय जोंनि हां लानायनि थाखाय माने अक्सिजेना खम जायो आरोना नोंथां त' बिनि थाखा खायनो जोङो लोगोसे अक्सिजेननि बथल बायनानै लाबाय जाहात ते जोङो गोजौआव थांनानै माबा मोनसे जाया खायनो जोङो सिगाङावनो अक्सिजेन बायनानै लाबाय आरो मेगननि थाखाय जोङो सस'मा बायनानै लाबाय आरो नों
औ औ।
नङाबाथ' बरफाव जोङो गुसुजों नायनो हाया जायोना बांद्राय बिनि थाखायनो जोङो बिदि बायनानै
बिदिब्ला नोंथांमोना बेयाव थांनायाव ओ जाहाथे गिबि फार्स्ट ओ ट्रेन गाखोनायनिफ्राय लानानै फैफिनजासिम बेसेबां खरसा जानाय?
नोंथां बेहाय खरसा जायोब्लाथ नोङो गावबागावनि
औ औ नाथाय बे थांलाय फैलायाव औ
औ जिबा रोजा बा नैजि रोजासिम मावनांगो नोंथाङा बेहाय बेरायजोबनो हागोन आरो नोंथां नाथाय बेहायबो सा सानजा खोला सोनाबनि खोथा थायो। थ' ओंखायनो जोङो सोनाबथिं थांदोंमोन आरो नोंथां।
औ अ बिदिब्ला नोंथांनिफ्राय बे मोनथियै बा नोंथाङा बेरायनायनि बागै आं मोनथिनो हाबाय। अ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथां औ नोंथां
दे बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय दोनथनोसै नामा नोंथां।
औ औ दे नोंथां माब्लाबा सावरायनोसै औै।
औ